खुलुमबाय नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ। खोनादों खुलुमबाय नोंथाङा आं नो जोंनि बरनि खाजा नारजिनि सोमोन्दै एसे बे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। नारजिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि नारजिखौ जोंनि बर हारियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो जाबोबाय थाखायो आरो सिगांबो जाखायो। ओ जों दासिमबो जोङो ओ गोबां बिथिङैहाय नारजिखौ जानाय नुयो। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जों मा खालामनांगौ नारजिखौ जोङो ओ फाथोखौ फाथोखौ जोङो फोनानै लाग्रोनांगौ। फोनानै लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ देरो देरबाथाय अब्ला जों बेखौ फुनानै लाबोनानै बा बिनि बिलाइखौ खानानै लाबोनानै जों मोजाङैहाय फोराननानै लानांगौ बे फोराननानै लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला अब्ला बे नारजि बिलाइ ओ फाथो बिलाइ आहाय जेब्ला गोरान जायो अब्ला जों बेखौ बस्था बा बबेबा मोनसे मुवायावहाय जों बेखौ जुथुमनानै दोन जुथुमनानै दोनखांनायनि उनावहाय जेब्ला जों बेखौ जागोन अब्ला जों बेखौ बासि सायख' मोजै नायनानै लोन जाह बे माबा एमफौ एनलाबा हाद्रि बाला बायदिसिना जाहाथे बेहाय जों मोनानि बेखौ मा खालामनानै दोननांगोन जों बेखौ खायसे खायसेया मोजाङै रुइनायनि थाखाय बे दसे सोमहाबनाबो दोननायखौ जोङो मिथियो जे सोमहाबनाबो दोनङो होननानै जों खोनानो मोनो नाथाय बेखौ जोङो बासिना लाखांनायनि उनाव सुनानै लाखांनानै जोङो संनो हायो आरो थोंजोङैबो जेरैहाय जों सारायखौ होबाय सारायखौ होनानै सारायाव दै होनानै जों डाइरेक नारजिखौ गारसननाय बिदिबो जोङो जों हाय गोदो बर'फोराहाय आबै आबौमोनाहाय गोबां बिबाङैनो थावखौ बाहायामोन नालाय दा थोंजोङैनो जोङो दैयाव नारजिखौ होनानै खारै होनानै जों बो जोङो मिथियो संना जायो होननानै लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंनियाव आथिखालावहाय गिबियावनो सारायखौ जानखांनानै जेब्ला सारया दुंगोन अब्ला बे सारै दुंनायावहाय जोङो बानलु आरो पियासखौ जोङो हानानै लाखानायखौ जों बे थाव गुदुङावहाय जोङो गारसननानै होनांगौ लोगोसे बे जेब्ला बानलु आरो पियास खामफ्राम जायो अब्ला जोङो बेवहाय जोङो नारजिखौ होनानै सं ओंख्रि होनानै जों एरनानै लोगो लोगो दसे समनि उनावनो जों दैखौ होनो हायो आरो बे दैखौ होनानै जोङो जेब्ला बियो मोजाङै गोदौबाय थागोन बेखौ जों एसे एसे मोजाङैनो गोदौ होनांगोन जाहाथे बे नारजियहाय मोजाङै रुयो बे बे समावनो जों मा खालामना होनो हायो जोंनो खारदैखौबो नांथारगौ खारदैयाबो गोनांथार जों बेहाय खारदैखौ नांगौ बिबांनि जोङो होना होनानै जों मोजाङै गोदौनानै बेखौ जोङो बोखांफिननो हायो आरो माने जों बेखौ बिदिहायबो जानो हायो लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंनाहाय नारजिखौ जोंनिया अमा मेजेम बा अमाफोरजोंबो जानायखौ मिथि लोगोसे खायफाया दाउबो जायो दा अमाजों जुदि जायोब्ला फोर बेदरफोरजों जुदि जायोब्लाथाय जों गिबियावनो नारजिफोरनि बयनिख्रुबो सिगाङावनो जों अमा बेदरखौबा बेदरखौहाय जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन आरो मोजां ङै फ्राम फ्राम एवनानै लानांगोन बेहाय जोङो संख्रि बानलु बायदिसिना जों मस्ला होनानै बेखौ मोजाङै एवनानै लागोन जेब्ला नारजि आरो दै खारै गासैखौबो होखांनायनि उनावहाय बे गोदौ थागोनना बेसमावहाय जोङो बेदरखौ होसननानै मोजाङै बिदैयाव ओंखारजासे जोङो बेखौ जोङो गोदौ होनानै जोङो खांनानै जोङो उनावहाय जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों जानो हाबाय आरो बेफोर बेफोरबायदिनो जों नारजिखौ संनाय जायो दा नारजियाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो बे जाबोबाय थानाय जोंनि दोरोङारि मोनसे खाजा जायखौ बर' हारिया जायालासेनो थानो हाया लोगोसे जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथायनायबो दङ जे नारजि बै बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे फोथायनायखौ गोसोआव फैयो जे जोंना बर' हारियावहायलायनो ओ न'खरफोरावहाय आलासिफोर फैयोब्ला बा सोरबाफोर सुबुंफोर फैयोब्ला बिसोरनो नारजिखौ संनानै जाहोनो नाङा होननानै जोंना फोथायनाय दङ बिदिब्लाथाय लायनो नारगारनाय जायो बा आलासिफोरा जोंना फैफि नो रोङा बेफोरबायदि समाजाव जोंना मोनसे ओ फोथायनाय खोथाफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो लोगोसेनो बिनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ नारजिया जोंनि सम समाजनि मोनसे नेम खान्थिजों जोबोर लोब्बा गोनां जेरैहाय सोरनिबा न'खराव जुदि सोरबा रुंसारि जालाङोब्ला बे रुंसारि जाखांनायनि उनाव जि सारादु खुंगोन बे सारादुआवहाय नारजिखौ जोंना संथारनांगौ नारजिखौ संखांनानै जोङो बे रायजोफोरनोहाय । गासैनोबो एसे एसे जोङो जाहोनांगोन आरो बे जोंना ओ हारिमुआवहाय जोंना हारियावहाय बे मोनसे नेमखान्थिया दंथारो बिदिफोर होनाय दङ जे बे नारजिखौ जों संनानै जाहोब्लासो लायनो ओ बेनि जिउमाया सोरगोआव ओ आलो गोजोनै जायगा मोनो होननानै बिदि फोथायनाय दङ आरो।
दा बेफोरबायदिनो नारजियाहाय जोंनि बर' हारिनि जों लोब्बा लाखिनाय नेमखान्थिजों लोब्बा गोनां मोनसे दोरोङारि खाजा जायखौ साफ्रोमबो बर'फोरानो जोबोद जानो मोजां मोनो आथिखालावथ' जों गोबां हटेलफोरावबो बेफोरखौ। बाहायनायखौ नुनो मोनो लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोराबो जोंनिखौ उन सोलोंनानै बे खाजाखौ जानो ना जानो नागिरो नाथाय जोंनि बर'फोराहाय जसेबां बां गोथावै बेखौ संनानै जायो गुबुन हारिफोरा एसेबां गोथावै बेखौ संनानै जानो रोङा आरो लोगोसेनो बे नारजियाहाय बुंनो थाङोब्ला । बिनि थावनाया एसे गोखा जायो आरो। जेब्लायबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ जायो जोबोर गोजोन आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै ओंख्रिफोरनि मादाव मोन से जाय ओ जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। दा बेखिनिखौनो नोंथांनि सि नारजिनि बागै फोरमायनानै होबाय दा नोंथाङा आंनो बर' हारिनि अनला ओंख्रिनि सो मोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ गिबियावनो बुंनो थाङोबा जोङो जेब्ला अनलाखौ संनो लायो । अनलाखौ संनो थांनायाव जोङो गिबियाव माइरंखौ । सोमनानै दोननांगौ दसे समनि थाखाय।
औ
माइरंआ एसे रुयो बा रुइ रुखांनायनि उनाव जों बेखौ । थिखांनानै मोजाङै सुना लानानै बेखौ । उवालाव नङा देबा ग्राइन्दाराव बेखौ देनानै । अन गुन्दै बानायना लानांगौ मोजाङै । बेजों लोगोसे जों मा खालामनो हायो मोदोमनायनि थाखाय जों जेब्ला उवालाव दैयो बे समावनो जों सामब्राम गुफुरखौबो जिरनानै होफानो हायो नांगौ जखा बायदियै । बेबायदिनो उनाव जों ओ जोङो अनलाखौ गाव गोजाबो जानो हायो नङाबा आरो । बेखौ जोङो बेलेग मेगं जोंबो संफानानै जानो हायो जेरै औवा मेवाइ । आ मैदुफुल बिबार मैदुफुल बिलाइ बायदि बायदि। जों बेखौ बेदरजोंबो जानो हायो। थ' बेबायदिनो जोङो बेदरजों जानो थाङोबा गिबियावनो मा खालामनांगोन जोङो अरदाबाव जोङो सारायखौ होनानै बेहाय एसे थावनि बिबाङाव जोङो जोंनि बेदर सुना लाबोनाय जि बेदर बेखौ । जोङो होनानै मोजाङै एवनानै लाग्रो नांगोन बेनिफ्राय बेहाय नां गौ जखानि संख्रै बानलु, मस्ला बेफोरखौ होनानै मोजाङै मिक्स खामनानै। फ्राम फ्राम मोजाङै एवना लानो नांगोन। आरो जेब्ला ओ एवनायाव जेब्ला दैया बेदरनि दैया एसे राननानै फ्राम फ्राम जायो अब्ला जों बेहाय फिन खेबसे जोंनि जखा बायदि ओंख्रिनि जखा बायदि। बि जोंङो दैखौ होना लानांगौ। आरो जेब्ला बे दैया ओंख्रिनि दैया गोदौनो हमो। बे गोदौनाय समाव जों देनानै जे दोनखानाय जोंनि अनलानि थाखाय जे अन गुन्दै बे देना दोननाय अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि बे सास्रिनानै होनो नांगौ। लोगोसेनो बे अन गुन्दखौ होनाय स समाव जोङो खोस्लिजों जोंनि ओंख्रिखौ एरना होबाय थानांगौ जाहाथे जोंना बे ओंख्रियाव जेबो अननि फेथर सोमजिया। अननि फेथर सोमजिबा मा मा जायो जोङो जानायाव खौ बेदर बेदर माने मोजां मोनजाया बेनिखायनो जाहाथे बे मोजाङै ङो दैयाव ओ मिक्स जायो बेनि थाखाय जोङो बे खोस्लिजों मोजाङै एरना होनो गोनां जायो बे टाइम बे समाव। लोगोसेनो बेखौ जोङो ओ अ बेनि उनाव जोङो बेखौ अराव मोजाङै खोबहाबनानै एसे मोजाङै दोननो नांगौ आरो दसे समनि उनाव जोंनो नांगौ बायदियै खारै नि जखाखौ जों बे बे होनांगौ जुदि जोङो अनलाखौ खारै अनला खारै संनो थाङोबा जोङो खारैखौ होनो नांगौ। ओ नांगौ जखानि होनानै बेखौ मोजाङै गोदौ होनोनानै एसे एसे गथाहां जाबाथाय जोङो दसे उनाव बेखौ जोङो बो खारनो हायो। लोगोसेनो जोङो ओ बुंनो थाङोबा जों अनलाखौ थावनिबो संजायो जेराव जेब्ला जोङो औवा मेवाइखौ खास आसार बानायनानै दोननाय औवा मेवाइखौ जों संनो थाङोमोन बेखौ गोखै महराव जोङो संनो हायो। बे गोखै महराव संनो थांनाय औवा मेवाइजों जे अनला संगोन जों बेहाय खारैनि ओ गो होनायखौ जोङो नुनो मोना। बेखौ जोङो दाइरेक्ट थावआव एसे अनला ओ आसारखौ एवफ्रामनानै बेबायदि जेरै दै होबाय होनानै बे अनला गुन्दै होनानै बेखौ बिदियैनो संनो हायो। लोगोसेनो जों नुनो मोनो जे जोंनि बर'नि हाबायाव हा थासुनि होननाय नियमाव जोंनि खैना गोदानफोरा गिबि खेबनि थाखाय बियो हौवा गोदाननि न'आव ओ अनला ओंख्रिखौ संनानै औ हो-हौवा गोदान गिबि जाहोग्रोनाय जायो। लोगोसेनो बेहाय थानाय रायजोनि सोद्रोमाफोरनो बिसोरनोबो जाहोयो आरो बे जाहोखांनानै जि आग्लायो बेखौ जोङो ओ न'मा न' सिङाव लांनानै दोनहैनांगौ होननानै मोनसे बुंनाय दोङो। बे लांनानै दोनैबा आग्लायनानै अनलाया जे आग्लायो बे आग्लायनायखौ जो जों न' नसिङाव दोननानै दोनो बेखौ जोङो ओम ओ आग्लायनानै सोननानै दोननो मोनोबाथाय जोंनि खैनाया बा हिनजाव गोदाना लोखि गोनां बा माइनाव गोनां होननानै जोङो मोनथिनो हायो बा बुंनाय जायो।
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां बेफोरबायदि ओ अनलानि अनला संनायनि सोमोन्दै दा नोंथाङा जोंनाथ' दोरोङारि ओंख्रिया अनला नारजि बेनि अनगायैबो गोबां बां दंबावो दा ओरैनो बर'फोराहाय मा मा बायदि ओंख्रि जायो नोंथाङा ओरैनो एसे संनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बर' फोरा जानाय बायदि ओंख्रिफोरानो जाहैबाय नारजि ओंख्रि जेरै नोंथाङा ओ एसे सिगाङावसो बुंनानै थांबाय बेनि अनगायैबो लाफा आरो ओ नाफाम लोगोसेनो सबाय साम'जों सबाय। आरो आरो मा मैदुफुल एवनाय। फ्राम फ्राम एवनाय बे आरो खारै थास' बिबार। बायदि बायदि
औ जों मैथाजों ना जानायबो खोनायो नोंथां। मैथाजों ना सबायजों साम' औ। दा बेफोर जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दा आं नोंथांनाव ओरैनो गुरै सोंथि सोंनो सानदों दि जोंनि बर' हारियावहाय जोंना माबायदि रोखोमनि बा मा? मा गानग्रा जोमग्रा गानो जोंनिया हौवाफोरा मा गानो हिनजावफोरा मा गानो बिनि । सोमोन्दै एसे खिन्थालाय नोंथां।
औ हागोन बे जोंना जोंनि बर' हारियाव गाननाय हौवाफोरनि सि जोमानो जाहैबाय बिसोरो गाहायाव जानजि निफ्राय बे गाहायाव